हेलौ
दे जों दा दोरोङारिनि बागै लायरायनसै एसे सावराय लायनसै
दोरोङारि माने मा खौ बुंनाय जायो जेनेबा
जों गोदो सोलिबोबाय थानाय सिम जों सोलिबोबाय थानायखौनो जोङो दोरोङारि बुंनाय जायो
ओमफाय दोरोङारि गाननाय जोमनाया मा मा ओरैनो
दोरोङारि गाननाय जोमनाया जेनेबा आइजोफोराबो गाननाय जोमनाय दङ आरो हौवाफोराबो गाननाय जोमनाय दङ आइजोफोरनि गाननाय जोमनाया जाबाय दख'ना
औ
फास्रा आर'नाइ बायदि बायदि आरो हौवाफोरनि गामनाय गाननाय जोमनाया जाबाय गामसा ओ खर' हाखोनाय फालि
औ औ नोंगौ
बर' आइजोफोरा माबायदि गावनि गाननाय जोमनायखौ दानानै लायोमोन
बर' आइजोफोरा ओ गोदो न'आवनो गावबा गावनि न'आवनो ओ फिथोब सिनानै फिथोबनि फ्राय खुन्दुं लु थावख्रियाव खुन्दुं लुनानै ओमफ्राय बिदिनो न'आवनो औ गाब बानाय गाब होनानै फुनोमोन बिदिनो दायो मोन औ
उम जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आगरफोरा मा मा
जोंनि दोरोङारि गाननाय आगरफोरा माबा ओ मा होनो माखासे मानि दङ जेरै दावराइ मोख्रेब आगर ओमफ्राय फारौ मेगन आगर दङ हाजो आग गरबो दङ लोगोसे आरो बैग्रि बि बार आगर दङ थाइगिर बिबार आगरबो दोङो औ आरो बिदिनो बायदिसिना आखरफोर आरो जोंनि बर' हारिफोरा दोरोङा बेनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोनाय दासि सिमबो नुनो मोनो सोलिगासिनो बेफोर आथिखालावबो औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगोन औ
दोरोङारि जेनेबा ओ दख'ना दख'नानि गाबा ओ दख'ना थावसिखौ माब्ला गाननाय जायो
दख'ना थावसिखौ जों हिन्जाव माहारियासो गाननायखौ नुनाय नुनो मोनो दखना थावसिखौ जेब्ला ओ सासे आइजोआ जुलि जागोन हाथासुनि जनाय एबा जुलि समाव बेखौ गोथार सि महरै गाननाय जायो आरो लोगोसे बेखौ दौदिनिफोराबो गाननाय जायो आरो'
नोंगौ बेनि गाबा मा जायो
बेनि गाबा गोजा
नोंगौ नोंगौ
औ जों बेफोर दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ जोंनि गेजेराव जों माबोरै फोथांना लाखिनो हायो
ओ जोङो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गोदो गोदाय जेरै जोङो न'आवनो गावबा गाव दानानै लायोमोन नालाय खुन्दुंफोरखौ गावनो दिहुननानै फिथोबनिफ्राय गावनो दिहुना थावख्रि लुनानै बानायनानै लायोमोन पजिटिभ जों दासिमबो आथिखालाव न'आव मेचिनफोरजों दायालासिनोफोरआारि आगजुफोरजों दायालासिनो गोदोनि बायदिनो आखाइजोंनो दायोबा थाथखालफोरजों बिदिनो फोथांनानै नो हागोन आरो जोंनि दोरोङारि
औ दोरोङारियाव गाननाय जोमनायाल' गोलैयो बे नङा बायदिसिनास सना रुफाबो दं जोंनि गेजेराव बेफोर मा मा
सना रुफाया जोंनि खेराखौ खोमानि खेरा खौ बुंनाय जायो ओमफ्राय दा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलि बोनाय मोनसे गोदोनायाव गानग्रा दङ
औ
बेफोरखौ ओ गोदोनि दोरोङारि समाव जोंनि आबै आबौमोना न'आवनो बानायोमोन बे ओ बिफांफोरनि फ्राय बायदिसिना दिहुननानै बेजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो बेगरफोरखौ माला सुनानै गानो मोन
औ औ दोरोङारि गाननायजों दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ जोङो दानो थाखाय जेनेबा न'आवनो दानो थाखाय जोङो मा मा आगजुफोर बा हायनाय जायो
जोङो दोरोङारिफोरनि थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बेखौ बानाय बोनाय आरो न'आवनो बानायोमोन जि दानायनि आगजुफोर जेरै सालगानदै बा हायो ओमफ्राय गनस्रि बाहायो आरो बि दिनो खुनथा गायनानै लायो मोनब्रै खुनथा हख्ला बुं बुङो आरो बे खौ हख्ला बुङो ओमफ्राय बेजोंनो सालगानदै सालगानदैयाव ओ जिखौ थुनो
औ
खुन्दुंखौ सोंना सोंनानै बेयावनो दानाय जायो आरो जों बेनिफ्राय खेराइ मोसानायाव दख'नाखौ बाहायनाय जायो नंगौ ना मा मा गाबनि दख'ना गाननाय जायो खेराइ मोसानायाव
खेराइखौ जोङो उम बांसिन आइजोफोरखौ मोसानाय नुयो बे आइजोफोर मोसानाय खेराइायाव गोमो गाबनि दख'ना गाननाय बांसिन नुनो मोनो आरो उम गोथां गाबनि आर'नाइ गोजा गाबनि फास्रा आरो गोथां गाबनि गांसे आर'नाइखौ जोङो बाहायनो
नोंगौ
जोंनि गाननाय जोमनायाव मा मा गाब ओरैनो नुनाय मोननाय जायो बर'आव
जोंनि बर'नि गुदि गाबा जाबाय गोमो
औ
बे गोमो गाबखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो जेनेबा थानसालि बायदिसिना गो थार माबाफोराव खामानिफोराव जों गोमोखौ बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोमो गोथां गोजा बाथ' गां बेफोरखौ जोङो बाहाय
नोंगौ
औ
जोङो बर गोदो दोरोङारि समनिफ्रायनो मोनसे आर'नाइ जि बर'नि मोनसे सिनायथि नङा होनबा बेयो बेखौ जोङो बाहायनोसै जायो ओरैनो आर'नाइ जिखौ
आर'नाइखौ जोंनि बर'फोरा मोनसे गोथार जि एबा मोनसे ओ सिबिजाथ थाव जि होननानै बुंनाय जायो बिसि खौ जोङो जानला मोनला ओ गाज्रि खामानि एबा गाज्रि नो जोराव जोङो बेखौ बाहाया बेखौ जोङो माबा मोनसे गोथार हाबाफारि सोरबा ओ मा माबा मोनसे गोग्गाथाव
औ नंगौ
खामानि मावा बेखौ जोङो बर' हारिनि सोन महरै बाहायनाय जायो बिथांनो एबा बिथांजोंनो जोङो बेजों बरायो आरो जों आर'नाइजों।
औ गोदोनि समावथ' दोरोङारि समाव जो जिखौ बर' हा ओ फोरा हरसेयावनो सोंनानै हरसेयावनो दायो होननाय खोनायोमोन।
औ।
बेफोरो दासिमबो सोलिगासिनो नामा?
बेखौ दासिमबो सोलिनायखौ नुगासिनो दङ। उम मानो होनोब्ला बेबो जोंनि मोनसे आंगो हारिमु बेखौ जोङो लाखिनांगोन बेनिखायनो बेफोरो हारिमुखौ जोंनि गेजेराव लाखिगासिनो दङ।
औ। नोंगौ। आर'नाइ बेखौ जो औ नंगौ। आर'नाइ जिखौथ' जोङो। दावहा नां बाहायोमोन दोरोङारि समाव नङा होनब्ला? ओ दासि जों बाहायबोगासिनो बे आरो आर'नाइ सिया सोलिबोगासिनो जोंनि थानायाव गानो
औ।
ओमफ्राय आरो नैजिनि आगरा माबायदि जायो मोदोम मोनसे बिदि जायो ना गेजेर गेजेरल' जायो आगरा।
बे आर'नाइ जिनि आगरा गोबाङानो गुबुन गुबुन ओ दाथाइनि बानायो आरो महरनि बानायो। बांसिनानो आगरा गासै जिया जेसां गोलाव एसां सिमान। बाहायनाय नुनो मोनो बेफोर आर'नाइखौ आथिखालाव दा गोदोनिख्रुइ दा आरो बांसिन समायनासिन खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंगौ।
दख'नाया बेसेबां रोखोमनि
दख'नायाथ' गोबां रोखोमनि दङ।
औ बेफोर मा मा
दख'नाया दख'ना थावसि दङ बर बेखौ दख'ना बिदन होननाय। दङ बिदिनो गोबां रोखोमनि दख'नाफोरा आरो बेफोर दख'ना। खौ बायदि बायदि गाब फोननानै दानाय जायो।
औ गोदो आइजोफोरा। बेफोरबायदि दख'नायाव गाब गानाय ओ बायदिसिना जिफोराव आगर एरनाय बेफोरखौ माबायदि माबायदियै एरखांनाय जायोमोन।
औ नंगौ। बेफोरखौ ओ आर'नाइ जिफोरखौ जोंनि दोरोङारि समनि आबै आबौमोना हाजो सा ओ अख्रां सायाव दाउ बिरनायफोरखौ नुयो। लानो आ आगर एर खांनानै लायोमोन। बे समावनो जियाव आगरखौ एरोमोन आरो।
औ आरो बिफां लाइ फांनिफ्रायबो बिलाइ बायदिसिना रोदा फिथाइ सामथाइनिफ्राय ओ बिफोरनि रोसि फोरखौ गाब गानाय जायोमोन आरो
औ औ नं गौ
दोरोङारि समावथ' जोङो बायदिसिना आसार खानथि सोलिबो गासिनो
बर'फोरनि माखासे दोरोङारि आसार खानथिफोरा मा मा दङ जेन'बा ओरैनो
दोरोङारि आसार खान्थि बुंबा जेनेबा जोङो गिबियाव हाबानि गेजेराव नुनो मोनो हाथासुनि हाबा होनाया गोदोनि ओखायनो दोरोङारि हाबा बेबो आरो मोनसे फुथ्लि हाबा बेफोरबो दोरोङारि फोरबो
औ नंगौ
बायदिसिना आरो दङ बैसागु फोरबो मागो फोरबो बेफोरबो दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो द जों दासिमबो बेफोरखौ मावफुंबाय दं सोलिबोबाय दं जोंनि गेजेराव फोथांबोबाय दं
नंगौ दोरोङारिफोर